औ आं आं नोंथांखौ हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों ओ सोलोंथाइखौ लानानै सावरायनो सानदोंमोन। जाहाथे बर'फ्रा सोलोंथायाव बेसेबां जौगाखो एबा सोलोंथाइया जोंनि थाखाय मानो गोनांथार। बेखौ आं नोंथांजों सावरायनो थाखाय फन हरनाय जाबाय नोंथाङा सम होनो हागोन
औ औ हागोन हागोन
औ औ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो मानसियानो मिथिखागौ नङा होमबा नोंथां सोलोंथाइखौ गारनानै। गारनानै जों मालाबाबो मोनसेबो खामानि मावनो हाया सोलोंथाइयानो जोंनि अरायबो गुदि नङा होमबा जेरै गंसे नवा जेरै मुदा गैयाबा सुंथाना थानो हाया थिग बिदिनो मानसियाबो सोलोंथाइ गैयाबा जेबो। गसंना थानो हाया नङा होमबा नोंथां अब्ला जोङो सोलोंथाइखौ जों गारना मोनसेबो खामानि मावनो हाया माने सोलोंथाइया गावगायनि थाखाय साख्रि बाख्रिनि थाखायल' नङा गावगायनिबो जिउआव संसार जानो बा गावबो जिउआव सासे एसे मोजां मानसि गुन गोनां गियान सोरजिनो थाखायबो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो नङा होमबा। गासै खामानि माने फरायब्लानो गासै मानसियानो जोङो साख्रि मोनजोबा मुलुगाव नङा होमबा जों फरायनायजों लोगोसे। जों गोबां बिथिंजों जों खामानि मावनाबो जानो हायो जेरै दाउ अमा फिसिनानै। लोगोसे। जोंनि बिजनेस मावनानै जेनेबा फालांगि खालामनानै जोङो जानो हायो नङा होमबा बिनि थाखायबो जोङो सोलोंथाइखौ नांगौ आरो आथिखालावथ' जोङो सोलोंथाइ गैयाबा। सिकुरित गार्डखौबो जों मावनो मोना नङा होमबा नोंथां जेरैनो क्लास इडनि। फरायनाय नों सार्टिफिकेट होनो हायाबा नोङो सिकिउरिटिबो खामानि मावनो मोननाय नङा लेबारबो मावनो मोनासो जालांदों आथिखालाव बेखायनो सोलोंथाइया जोबोर गोनांथार जोंनि जिउआव नङा होमबा सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जों मुलुगखौ। आखाइ मुथियाव दिनै जों लानो हाबाय दिनै आं नोंथांजों नुलायाबाबो दिनै खोथों राज्लायहरनो हादों नङा होमबा बेफोर गासिबो सोलोंथनि। जौगानायनि गेजेरजोंसो बेफोरो माने बेफोरखौ मोनफा मोनफा बिदिन्थियो आरो नङा होमबा जेरै गारि घरा जेरै बिरग्रा दिङा उरां जाहाज जेरै दैयाव बे दैयाव जेरै खारग्रा जेरै जाहाज नङा होमबा बे बेफोर गासैबो बियो। सोलोंथाइनि जौगानायनि गेजेरजोंसो बेफोरो मोनफा मोनफा बिदिन्थि आरो जोंनि थाखाय। अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो सानदों सोलोंथाइया जोंनि जिउआव गोनांथि आरो गोनांथि नङा बेखौ नोंथाङा एसे आंनो। फोरमायना होनो हागोन।
औ। सोलोंथाइया जिउआव गोनांथि आरो गोनांथि नङा गोनांथि। आरो गोनांथि नङा होननानै बुङोब्ला नोंथाङा माखौ बुंनो सानदोंमोन माने गोनांथि नङा। नङाखौहाय गोनांथिखौथ' आं बुजिबाय ओमफ्राय गोनांथि नङाखौ माखौ बुंनो सानदों।
जेनेबा खायसे जेनेबा गोदोथ' जेनेबा साख्रि गैयाबाबो बिसोरो खामानि दामानि मावनानै। गुबुनखौ नुनानैबो जेनेबा खामानि मावोमोन। नाथाय बिदिजों जों आथिखालाव जाला नाथाय गासै। गासैखौबो नायोब्ला जोङो ओंखारगोन गोनांथियानो बारा ओंखारगोन आरो नङा होमबा। गोदोखौथ' जों लानानै। जोङो खामानि मावबाय थानो हाला नङा होमब्ला दिनै बे जौगालु मुगायाव जों गासैबो समान खारफानो। लुगैयो गुबुनजों नङा होमबा बेखायनो जोङो माने गोनांथि नङाखौ जों नागिरनानै मोनखोला जेनेबा जोंनि जोंनि बे जोंनि बे जेनेरेसना सोलोंथाइयादि गोनांथि नङा बेखौ जोङो नागिरनानै दिहुनो मोननाया थान आरो। आंनिबा गोनांथियानो बांसिन इम्परटेन्ट आरो। अब्ला नोंथाङा फोरमायनानै। होदो जोंनि थाखाय मानो एसेबां इम्परटेन्ट नोंथाङा एसे सुंद'यै फोरमायना होनो। हागोनना नोंथां?
औ ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला आंनि बायदिब्ला आरो। बियो खालि ओ इडुकेसन बा बहाबा फसंथानफोराव बा बहाबा फरायसा फरायसालिफोराव खालि सोलोंथाइ लानायनि बेलायावल' बे नङा फैयो माने जोङो बेयो उम जोङो गिबियावनो बेखौ मोनसे गुदि महरै लायो आरो सोलोंथाइ माने जोंनिया मा फ-फरायसालियाव थांनानै सोलोंहैनाय बा बहाबा फरायसालिमायाव थांनानै सोलोंहैनाय मुं थिसननानै
औ
नंगौ बेबो बेयो मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे गुदि आरो जोंनि जिउआव जों थांनानै थानो थाखाय जिउआव गावखौ दैदेननो थाखाय ओ गसंथानो थाखाय गुबुनजों ओ फेर फाथिनो थाखाय जोंनो जिउआव दायो गोबांथार सोलोंथाइनि गोनांथि दङ आरोना। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ न'खरनि बेलायावल' नङा न'खरनिफ्राय बा गामिनि बेलायावल' नङा गामिनि न'खरनि बहाबा थांनाय लोगो -लोगोनो जोंनो सोलोंथाइखौ जोबोद गोनांथि जायो। जोंनो गासैबो बिथिङावनो रायज्लायनायनि बिथिङावनो होन माने बियो मा सोलोंथाइनि अनगायैबो जोंनो माखासे नै नांगौ ओ ओ नैथि मोनसे सोलोंथाइ हिसाबै जोंनो नांगौ जेरै उम बियो गुबन -गुबुन बेलायावबो जानो हागौ आरो जेरै खामानिनि बेलायावनो होन खामानिखौ सोलोंनायनि गेजेरजोंसो रोङो नङा होमबा? दा सोलोंनांगौआ जेरावबो दं फरायसालियावल' नङा फरायसालियावथ' औ खोनादों -खोनादों।
उम।
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां बुं।
औ। फरायसालियाव सोलोंनानै जोङो ओ बा फरायसालियाव थांनानै फरायहैनायनि अनगायैबो गोबांथार बिथिङावनो जोंनो सोलोंनो नांगौ गुबुन- गुबुन खामानिनि बेलायावनो जा बा गुबुन- गुबुन गियाननि बेलायावनो जा बेफोरखौ जोङो ओ उम गेलेनायनि बेलायावनो जा बा आला-आलादा माखासे खामानि बेलायाव जोंनो जेरावबो सोलोंथाइखौ नांगौ आरो। दा गिबियाव जोंना सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला फैयो फरायनाय नङा होमबा? फरायनानै रोंनाय ओ रोंनानै जोङो डिग्रि लानाय। नङा होमबा? दा बेफोरथ' जोंनि थाखाय जिउआव जोबोद गोनांथार। दा सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो ओ बा सोलोंथाइनि हेफाजाबैसो सिगां आरो दानि जिहेथु मुगा बे मुगाखौ रुजुनानै नायोब्ला जों गोबां फारागथि थायो। थानायखौ नुनो मोनो। आरो बे फारागथिया सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जानानै फैदों आरो। जेरै गोदो समाव बा जायखौ अन्थाइ मुगा होननानै बुङो। बै समाव ओ सोलोंथाइनि बारहावाया एसेबां गैयामोन। जाहोनाव
जोङो गोबां बिथिङावनो उन जानानै दंमोन। ओ हयथ' बे आ गुबुन दा जे गोबां जौगाबाय, गोबां बिगियाननि एबा टेक्नलजिनि हेफाजाबै गोबां जौगा - खांनाय मुवा बेसादफोर दिहुननो हाबाय, आ नाथाय गोदोनि समाव सोलोंथाइ गैयैलाय बैफोरनि दिहुनथायाइा गै यामोन आरो ओ दङब्लाबो एसेबां दा समाव जेरैबाददि जों नुनो मोनदों जेरैबादि जों आ मिथिदों बा जेरैबादि जों मोनदों बेबायदि बै समाव गैयामोन। नाथाय दा सोलोंथाइया जिहेथु बांबोबाय सोलोंथाइनि ओ बारहावाया जिहेथु बुहुमनि गासैबो खना खनला थानाय हारियानो जा, हारिसायानो जा बा सुबुंफोरानो जा बेफोर गासैनियावबो जिहेथु सोलोंथाइनि बारहावा या फैबाय, सोलोंथाइ बयबो लानो हमबाय गुबुननिखौ नुनानै बा सोलोंनानै दा। बेफोराव माने गोबांथार जोङो जौगाबोनायखौ नुनो मोनबाय आरो। बेनिखायनो मानिे सोलोंथाइ खौ जोंनो जोबोद गोनांथि दङ। सोलोंनायजों लोगोसे जों गोबां रोङैखौ रोंनो हायो। मिथियैखौ मिथिनो हायो, नुयैखौ नुनो हायो, दा बेनि थाखायनो। माने। ओ सोलोंथाइया जिउआव गोनांथार आरो, जेरै जों बुङो नङा होमबा सोलोंथाइ गैया ब्ला आ मेगन थायोब्लाबो खाना होननाय बाथ्राजों। खोनायो बुंनाय मिथियो। दा ओंखायनो जुदि जों सोलोंथाइयानो गैयाब्ला सोरबा माबा मोनसे ओ लिरनायखौ जों फरायनानैनो होनो रोङाब्ला। जों मेगनजों नुनानैबो जों जुदि फरायथिनानै होनो हायाब्ला। बा जोंखौहाय गुबुना गुबुन रोंनाय मानसिया। आ मोनसे बाथ्रा लिर नायखौ गुबुन माबा मोनसे बाथ्रा लिरनानै बुङोब्लाबो बा थगायोब्ला जों बे बेखौ मा नङाबो होननानै बुंनो हाया आरो। जोङो नङाब्लाबो माने बेखौ नंगौ हो ननानै जों गनायनो गोनां जायो। दा नाथाय बेफोरखौ जों सोलोंथाइ जोंनाव थायोब्ला। मा खालामनो हायो माने न नोंगौ बाथ्राखौ नोंगौ आरो नङै बाथ्राखौ। नङै बेबायाददि जोंहा गावनो बुंथिनो हानायनि मोनसे गोहोआ थायो आरो। ओंखायनो ओ सोलोंथाइया जिउआव जोबोद गोनांथि दं, सोलोंथा इ जों गावबो रोंनायजों लोगोसेनो सोलोंनायजों लोगोसेनो गु बुन। गुबुनखौबो फोरोंनो हायो, गुबुननोबो गियान होनो हायो। बेबायदिनो बयबो आरो जों औ औ सोलोंलायनाय।
साफ्रोमनिबो मानसि।
नि गेजेरजों औ सोलोंलायनाय आरो। फोरोंलायनायनि गेजेरजोंसो मानि मोनसे न'खराबो जौगाखांनो हायो। न'ख खरा जौगाखाङोब्ला गामियाबो जौगाखाङो। औ औ।
एकाडेमिक लाइनाव लाइनजों जोङो मोनफ्रोमबो खामानिखौ जों मावनो हानांगोन, सोलोंथाइयाथ' जेनेबा नों डिग्रि लानोबा नोङो गिबियावनो नोङो। प्राइमारि लेभेलखौ फरायनांगोन। नङा होमबा बिनि उनावसो जोंङो आपपार लेभेल हाइ लेभेला बा गेजेर लेभेल। बिनिफ्रायसो जोंङो ओ जों गोजौ गोज ओ जोंङो। माने इउनिभारसिटि लाइनसिम जों फरायनो हायो नङा होमबा। जोङो डिग्रि फरायनायनि उनावसो जों बुहुम फरायसालिसिम फरायनो हायो मानोनास सोलोंथाइया जेरै सिस्टेम जाबाय। गोदो जेनेबा सासे अ' माने ओ क्लास टेन फरायनायानो जेरै मेट्रिक पास जानायानो जेरै सासे ए-ए-एलपि नि फोर रोंगिरि जानो हायोमोन नङा होमबा नाथाय आथिखालावथ' हायार सेकेण्डारि पास जानांगोन। दि एल एड लानांगोन अब्लासो बियो एल पि टिचार जानो हागोन इमिनि टिच सार जानो हागोन आरो नोंङो ग्रिजुएसननि बि ए माने हाय स्कुलनि फोरोंगिरि जानांगोबा जों बि एड लोगोसे नोङो ओ ग्रेजुवेसन जानांगोन नङा होमबा। थिग बिदिनो नों कलेज लेभेलाव नों फोरोंगिरि जानोबा नोङो गिबियावनो नोङो ओ मास्टार डिग्रि खालामनांगोन लोगोसे जोंङो ओ नेट स्लेट आरो जि आर एफ बिदि नोंङो एम पि एल डक्ट'रेट पि ओइस डि बेफोर खम डिग्रिखौ जों लाबासो जोङो सासे लेक्सारा‌र जानो हागोन नंङा होमबा नोंथां। बिदिनो जोंङो सोलोंथाय गोदोनिख्रुइ गोबां जौगाबाय आरो जेनेबा जोङो माने मेट्रिक पास जाबाबो जोंङो गोदोर साख्रि मोननो हाला दिनै हाय सेकेणडारि पास जाबाबो गोदोर साख्रि मोननो हाया। जास्ट बियो गाव गावनि फर ग्रेड बिदिनो थार्द ग्रेडनि साख्रिखौ मोनगोन आरो नङा होमबा नोंथां। अब्ला जोंनि सावरायनांगोखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां स
औ जागोन दे थ'।